हेलौ। हेलौ
औ।
गुद आफटारनुन।
आफ्टारनुन
मा खबर नोंथां।
मोजांङानो नोंनालाय?
औ मोजाङानो ओमफ्राय मा खालामबाय दं?
ओय नै ओरैनो दंथयो अफिसाव खामानि गैथवा ।
अ ओमफ्राय जों दायो मानि सोमोन्दै सावरायगोन।
पुमनि सोमोन्दै रायलायजागोन।
अ दे बिदिब्ला बैसागुआव जोङो माब्रै माब्रै माबायो एसे फोरमायनो हागोन ना।
बैसागुआव बैसागुआथ सैथ्र जोबथा दिननिफ्राय बैसागुआथ गो गोबां रोखोमनि दं। मोसौ बैसागु मानसि थि बैसागु। बांसिनै बैसागुआ रंजा बाजा खालामो आरो बैसागु बोसोर गोदानखौ होननानै बुंनाय जायो ।
औ
बैसाग दाननि बे थारिखनिफ्राय बैसागो
उम।
होजेनो
औ।
बैसागु बोथोराव
ओमफ्राय औ
गु बोथोराव ओ गोथां ओ लगाय मोन्देर बिदिनो जानाय जायो बे जानाय होनो मिथियो नामा खिथादो बिबा
अ बे जे औ औ मोसौ थुखैखालि माने थारिख ना नङा माने संक्रान्ति ना मा
क्रानथि संक्रान्ति दिनाव बय थुखैखालि संक्रान्ति दिन गोलैयो बे दिनखालि गो गोखा गोखै बुथुमनानै जायो। बर'फोरा
ओम बेखौ जों खुगा जानाय होनोना?
होम
ओम ओम बि बेनि उनावसो जोंनि जोंनिनो
बिनि उननिफ्राय मा जासिगोन बैसागोनि से थारिखनिफ्राय बैसागु हाबसै फिन आरो बैसागुबाबो से थारिखनिफ्राय जोंना उम मानसि बैसाग जागौ फैथावबाबो जोंना से थारिखनिफ्राय रंजा बाजा खालामा से थारिखआव मा खालामो जोंना गावबा गावनि ओ जा बाथौ ब्रह्म गावबा गाव धोरोमजों मा खालामो इसोरखौ बुजिनानै मा खालामगोरो गोजां बोथोरखौ बारखो हरनानै मोजाङै मोजां बिनि थाखाय मा खालामो आरज गाबगोरो।
औ औ।
बिदि उननिफ्राय नै थारिखनिफ्राय मा जायो?
ओ
गावबा गाव सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ गथाइ गासिबो ज ज रंजानो गामियाव ओंखारो आरो।
औ औ।
बिबायदिनो स्नि दानसो स्नि सानसिम बयबो गामि गामि गावबा गाव गामि गामि मोसानानै मा खालामो जा एसे रां मोनो बेजों सोरबाबा मा खालामो बेदर जायो।
जोंनिया ओ
निया मा खालामो बे रांफोरखौ?
जोंनियाथ' ओरैनो बैसागु सेंग्रा सिख्ला सो मोसानायाथ' जोंना गामियाव ओरैनो मोनब्रैसोआ ओंखारनाय जायो आरोना ओमफ्राय बाद बाखि ओम बिहामजोफोरनि थायो बिखुनजोनि बोराइ बुरैनि गथफोर सेंग्रा सिख्लानि इफोरबायदि थायो नालाय जोंना इसोरो माखासे बे बोराइ बुरि बिहामजोफोर बिसिनियाथ सेस ओरैनो ओ अमाफोर जायो। माने जमा जमायै आरो खाना जायो आरोना ओमफ्राय जोंनिया सेंग्रा सिख्लाफोरनिया गामियाव माने ओरैनो मेलानि थाखा मेलानि थाखाय दोननाय जायो आरो। गामियाव मेला फिसा खालामनाय जायो।
बैसागुनि नामाव।
बैसागुनि नामावहाय दिनो बेयावहाय जोङो मोसानाय फरायनायफोरनि गोबां माबाफोरखौ माबानाय जायो फिसायैनो जोंना गामिनि माबाफोरजों जमा जानानै। बिबायदि आरो।
नाम बुंनो हागोन नामा मोनबासो?
बैसागुआवथ जोंनिया बे खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो। गोबां थाबावो ओमफ्राय आं इसिबांखिनि एसेबांखिनिखौलसो जोंनाव बांसिन बाहायो नालाय एसेबांखिनि गामियाव माने अबेबाबो बा गामियाव बिदि दामनानै मोस साया ओरैनो बै माबाफोरखौ लानानैसो माबाना मोसायो नालाय। ओमफ्राय जों गामिना माने बिदि खाम सिफुं ज लानानै गावबा गावनो रोजाबनानै खननानै मोसानाय जायो आरो।
गुबै बर'फ्रा मा द्रेस गाननानै मोसानाय जायो बैसागुआव।
जोंना जोंना ओरैनो गुबैयै माबायानो आरनायानो मेनखा जाहैबाय ओमफ्राय ओरैनो हौवा मानसिफ्रा माने हौवासाफोरनिया गामसा गानो गामसा गोथां ओमफ्राय आर'नाइ गस्ला गाननानै आरनाइ लाना मोसानाय जायो आरो ओमफाय सिख्लाफोराथ' जेनेबा हिनजावफोरा दखना गोमो ओमफ्राय गस्ला बाउसआबो गोजा आरनाइ जानजियाव आरनाइ खानानै आरननाइ जोमग्रा लानानै मोसानाय जायो। मोसानाय जायो आरो। गथफोरबाबो बेफोरबायदिनो
गोदो गोदोनिफ्राय गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा आथिखालाव
गोदोनि गोदोनि बैसागुफोरखौथ' जों इसेबां माने गोसोआव गैला आरोना ओमफ्राय दानि बैसागु आंनि आन्दाजाव दानि दानि खोनानाय बायदिबा दानि बैसागुआव खोब एसेबाबो सोलायनाय फैबाय आरो माने गोदोनि दिनावहाय नखर नखर मोसा मोसा जुमाय मागिनाय बेफोरबायदि बेदर मागिनाय दंमोन नालाय नाथाय दानि बे माबायावथ' बेफोरबायदिया गैला आरोना माने एसे साबसिननिफ्राय साबसिन सोलायबोगासिनो आरो माने बयबो जमा जमायैनो औ
माने गोदो जुमाय लोंला लोंलि खालामनानै लामा सामा गोलैला गोलैलि खालामनानै मोसानो हाया माया जायोमोन आरो मो साजोबनो हाया जायोमोन आथिखालाव बेबायदि गैला माने
औ
एसे मोजांसिनाव फै
साब बिदिनो मावनांगौ खामानिखौ सानसेयाव फोजोबनो हायामोन आरोना गोदो बिदिनो जुमाय लोंनानै फेसि फेला जोबनानै जानाय लोंनायजों टाइमानो थांसिगोन ओमफ्राय ओरै सानसेयाव फोजोबनांगौखौ साननै सानथाम बेफोरबायदि लानाय जायोमोन आरो टाइम फोर सम फोर ओमफाय दानिया बेफोरबायदि नंला सानसेनि खामानिखौ जों सानसेयावनो फोजोबनाय माने सानसेयावनो जिसेखि गिदिर गामि बाबो सानसेयावनो सम मिलायनानै जेबो जानाय लोंनाय बेफोरबायदि गैला नालाय बिने खेबसेनो स माबा खालामखानाय जायो आरो रावजोंबो बुलाय सुलाय नांलाय खमलायफोरबो गैला जुमाय लोंबाथ' एस एसे बाबो जाखायो नालाय दायो एसे साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो आरो
गोदोथो बयबो नखर नखर बयहाबो जुमाय सङोमोन आथिखालाव संगोन ना संला गोदोनि बायदि
गोदोनि बादिथ दानियाव नुनोनो मोननो थांला जुदि सोरबा आलासि दुमसि बबेनिफ्रायबा फैबाबो जुमाय नागिरनोब्ला जोबोद खथिन जाहैबाय आरोना जायगा जायगा बिदिनो संङो जानां नंगौ नाथाय जोंनि गामियावहाय बिदि माबानाय गैला आरो गामियावनो संनोनो मोनला ओमफ्राय खाथि खालानि गामिफ्रावबो संनायानो जाया ओमफाय गोजाननि बे जाय जुमाय जायगानि आलासिफोर फैयोब्ला जोंना लायनांगौ गोबां गोजान गोजानाव थांनानै नागिरहैनांगौ जायो आरो
मोजाङानो गोबां सोलायबाय होनोमबाथ'
औ गोबां सोलायनाय
दिननिबायदि
बेनिफ्राय नोंथाङा दा मा खालामगोन
आंथ दायो ओरैनो दङ
दे होमब्ला अब्ला दोनथसै दे
दे बिदिबा